हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथाङा आदा मा खालामबाय दं?
आं दं ओरैनो नोंथां ।
औ नंगौ औ नोंथाङा आंबो दं। दा इरैनो जिराइनानै ओ नोंथांना फन हरनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों एसे दैज्लां बोथोरनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथांजों।
औ हागोन दे नोंथां
औ नोंथां दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोङो ओ गोबां माइ गायनाय खोथिया फुनायखौनो मिथिनाय जायो जोङो। आबाद मावनाय औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागागोन। गोन नामा दैज्लां बोथोराव जों मा मा माइ गायनाय जायो बोरैहाय?
अ फोरमायजागोन नोंथां।
औ। नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
अ माने नोंथां दैज्लां बोथोराव जों माइ गायनो थाखाय गिबियावनो जों माबा ओ खोथिया फोग्रो‌नांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
ओं जोङो जेनेबा आगोलनि माइ बोरायफोरखौ जोङो एसे लाखिना दोनखायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ थारैनो नंगौ।
अ बे माइखौ जोङो एसे जेनेबा मास मोनसेफोर नङाबा मोननै ओरैनो जेनेबा दैफोरावो दोनथयो ओ बेनि उनाव उनाव
औ जोङो मास मोनसे मोननै नङा जोङो बिदिनो हरसे बा हरनै हरथाम ओ बेखौ जोङो हाखर बा जाम्फैफोराव सोमनानै दोनो सोमनानै दोननानै जोङो हरनै हरथाम जाबाथाय जोङो ओ बोखांनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ बोखांनानै जोङो बिदिनो ओ बेखौ गाजा बेरनो थाखाय जोङो न बा एबा बिदिनो मोनसे लांदां जायगायाव दोनो ओ थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों खोबनानै गाजा बेरनो थाखाय।
नंगौ नोंथां।
औ बेखौ ओ बेयाव जेब्ला गाजा बेरो अब्ला जों बेखौ दुब्लियाव लांनानै हालेवनानै जोङो ओ खोथिया फोहैनाय जायो। जायखौ खोथिया फोनाय बुङो औ बिदिनो बिदिनो मास मोनसे बा मास मोननै थानानै बे खोथिया फुजानाय जाबो फुजानाय जाब्लाथाय जोङो बे खोथियाखौ फुनानै गायनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा दा माइखौ मा मा माइ गायनाय जायो मा मा? खोथिया फोनानै गायनाय जायो खोथियाफोरनि मुंखौ
बुंनो हागोन नोंथां ओ दानि जेनेबा गोदान मुगायावथ' गोबां गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि माइ ओंखारदों।
औ औ नंगौ औ थारैनो नंगौ।
बिब्दिनो बुं मुंफोरखौ बुंनो थांबालाय जेने बा रनजित अनजना बिदिनो बायसमुति माइब्रा जोसा बंग बुन्दु ओरैनो गोबां ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंखारदों
औ औ औ औ ओम। औ मासुरि बिदिनो गोबां माइ माइ दं। हो
ओम।
नोंथांमोननिथिं बांसिनानो दानि आथिखालाव ओनसोलाव ओ टेक्टरजों हालेवयो ना ओ मोसौजों हालेवनायखौ बांसिन नुनो मोनो?
अ दाथ' बुंनो थाङोब्ला आगोल ओ मोसौ गोदोना हालेवनाय जायोमोन। बोथ' मिथिखागौ जुगफोरा सोलायबाय दानिया गासैबो खस्थ' खामला दानि मानसिफोरा
औ औ थारै
थ दा मोसौफोरजों एवनायदो खौ बारा नुनो थांला नोंथां। ओ दाथ' जोंनि बे ओनसोल औ जेनेबा टेक्टरजोंनो उम हालेवनायखौ बांसिन नुनो थांदों नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो टेक्टरजों हालौनायाबो मोजांसिन मानो होनो जोङो ओ था ट्रेक्टरजों हालौनायाबो थाबैनो जायो थाबैनो ओ हाया मोनो आरो जों गायनो हानाय जायो औ नंगौ ओ औ नोंथाङा नोंथांनि बादिब्ला मोसौजों हालेवनाया मोजांसिन ना ट्रेक्टरजों हालेवनाया?
ओ बुंनो थाङोबाथ' मोसौजों हालेवनायानो मोजां जायो हाफोरा। ओ खिन्थु दानिस औ दा अ' दानि जुगनि मानसिफोरा आरो जेनेबा मोसौजों हालेवनायाव गोबाव सम लायो बिदि साननानै ट्रेक्टरजोंनो एवो। सिनानो दानिया नोंथांमोननिथिं नोंथांमोनिथिं बांसिन माजों हालेवो नोंथां?
औ नोंथां औ नोंथां जोंनिथिंथ' बिदिनो बांसिनानो दा आथिखालाव ट्रेक्टरजोंनो हालेवो हालेवनाया नाथाय बिदिनो खायफा खायफा ओ खम खम हाबो थानाय थायो नालाय बिसोरो गावबा गाव न'आवनो मोसौ हालि थानायजों बिदिनो खायफा खायफाया न'आवनो हालेवनानै गायो आरो बिदिनो ओ मोस सौजों हालेवनायालाय मोजां जायो नाथाय खस्थ'आ बांसिन जायो आरो मानसिया।
औ नोंगौ नोंथां।
बाङानो ट्रेक्टरजों हालेवो। ओ मोसौजों हालेवनो थाखाय मा मानि गोनांथि जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
अ' मोसौजों हालेवनो थाखायलाय जोंनो जेनेबा मानै मोसौ नांगोन नङा होनबा नोंथां? औ बिनिफ्राय जोंनो जेनबा ओ नां-नांगोल नांगोन। ओमफ्राय मै नां गोन
औ औ
ओमफ्राय जेनेबा मोसौआ जेनबा जाहाथे बेलेगनि खाथि खालायाव थानाय आबादफोरखौ जानो हाया बेनि थाखाय मोसौनो गानो थाखाय मुक्रा नांगोन।
औ औ
उम ओमफाय नोंथां लाहा मा मा आबाद मावो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंहा बिदिनो दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' दैज्लां बोथोराव जोङो ओ बानलुबो गायनाय जायो आरो जिंखा पतल। ओ जोगोनार बिदिनो लेस्रा भिन्दि बिफोरखौनो गायनाय जायो आरो। ओ दैज्लां बोथोराव आरो गोबां गोबां गायनाय जायो दैलां बोथोर मेसें मेथो बोथोर।
उम उम
नोंथांमोननिथिंबो जानो हागौ ओ गायनाय जायो।
औ जोंनिखिंबो बिब्दिनो गायनाय जायो।
औ नोंथां। ओ नोंथाङा ओ दा माइ गायनानै माबायदि मोजां गोजोननाय मोनो नोंथां एसे बुंनो हागोन ना?
अ माइ गायनान थ जेनबा ओ बोथोरफोरा उम जेन'बा जिमा दोमैलु दमैलुफोरावबालाय माइ गायनानै बांसिन मोजां मोनो आरो।
औ
बिदिनो ओ नोंसोर ओ नोंसोरनिथिंबो बिदिनो ओ गोबां माइ गायो जानो हागौ?
औ गायो नोंथां।
औ औ नं
मा होनो नोंथां नोंसोरनिखिं जेन'बा नोंसोराफोर माइ गायनायाव जेन'बा नोंस्रा नख'रावनो गायो ना सोरबाफोर गुबुननिफ्राय माइ गायनो लाबोयो नोंथां?
औ नोंथां जोंहा त बिदिनो नआवबो गायो गुबुननिफ्रायबो ओ जेन'बा जोंनोथ' ओ माइ गायनो थाखाय जों हारसिङैथ' माइखौ गाय ना हाया नङा होनबा नोंथां बिदिनो जोङो रुवाथि एफ बा रुवानि लाबोनाय जायो आरो माइ गायनो थाखाय।
औ औ औ।
औ ओ हा कमबाथाय बिदिनो सानै साथाम गाबज्रि ओ लिंनानै लाबोनाय
औ ओमफाय नोंथां जेन'बा जायो जों जेनेबा माइ गायो बेलेगनिफ्राय लाबोनाय मानसिफोरनो जेनेबा नोंथालाहा माइ गायनायनि ओ माबा बि बिसोरनो फैसा ह रो ना मायबाफोर मुवाफोर हरो नोंथां?
खालावथ' जोङो दानिया फैसानिसो जुग ओ आथिखालाव फैसा फैसा नङाबानो जाया गोदो गोदायफोरबालाय बिदिनो ओ बिदिनो माल जेनबा हरलायनायाव हरलायनाय जायोमोन आरो बिदिनो औ नोंथांमोननि थिंबो फैसाफोरखौनो हरलायनाय जायो जानो हागौ?
औ नंगौ नोंथां दानिया आरो गोदोनि बायदि नंला ना नोंथां। दानिया फैसानिनो जुग गोजा।
औ थारैनो नंगौ नोंथां ओ । नोंथांमोनाबो बिदिनो मायाबाफोर ओ माइफोर गायो जानो हागौ नोंथां? खेथि बा आबादफोर मा मा आबाद मावो नोंस्रा?
ओ दाथ दैज्लां बोथोर माइनि अनगायैबो गोबां मैगं थाइगं गायनाय जायो जिंखा फान्थाव जेरै खुम्रा उनु बिदिनो माने हर सोलिनो गोनां जायोना नोंथां? जेनेबा फाननानैबो फानोबो ओमफ्राय न'फोराव जानो थाखाय गायनाय जायो आरो नों
औ जोङो आबाद होनोब्लाथ जोङो बेफार फालांगियावबो जोंखौ जोबोद मदद खालामो । बिदिनो ओ बेफार फालांगियाव खालामहोनो थाङोब्ला जोंङो बिदिनो नआवबो जानो हायो आरो ओ बाजारफोरावबो फाननानै जोङो नखरखौ एसे सलिनो थाखाय माबा जायो आरो औ सहाय होयो आरो
उम नंगौ नोंथां ।
औ नोंथाङा औ ।
जेनबा ओ माइ गायनो गुबुननिफ्राय लाबोनाय मानसिफोरनो जेनेबा नोंथांमोना ओरैनो ओ सानजुफु फुंफोराव ओरैनो माबाफोर खाजाफोर जानो होयो नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनिथिंथ बिदिनो फुङाव खाजाखौ होनाय जाया । ओ बिदिनो ओ दस ओ जि रिंगाया बा जिसे रिंगाफोराव जोङो साहा होनाय जायो आरो बिनि उनाव ओ से रिंगा सफै जाबाथाय जोंङो ओंखामखौ होनाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथाङा हेलौ नोंथां खोनादोंना हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ